खादोंना नोंथां खुलुमबाय
खोनादों खोनादों खुलुमबाय
अ
खोनादोबा नेदा इसे स्ल जादों अखा हानायखाय जादों नामाय
अ मोजां खोनायाखै नामा औ-औ खोनादों आं औ आं दिनै नोंथां
हेलौ
हेल' नेटा इसे इमान स्ल' जादों
हेल' आंनिखौ खोनादोंना आंनिखौ खोनायाखै
नोंनिखौ